औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो ओरैनो फ्रि नामा?
अ अ आं फ्रियानो नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं।
अ आंबो फ्रियानो नोंथां नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों मा माखासे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां माने औ जोंनि बर' समाजाव फैफानाय गोदोनिफ्रायनो फैफानाय दोरोङारि जेनेखि दंफांजों बानायनाय माखासे आगजुफोरनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
औ साबाय जागोन नोंथां
अ दा जोङो माखासे दोरोङारि आगजु जेनेबा जोंनि बर' समाजाव फैफानाय माखासे दंफांजो बानायनाय आगजुफोरनि सायाव नोंथाङा मा मा मोनथिगौ आरो माबोरै बानायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां माने गोदोनि समाव माने दंफांजों गोबां रोखोमनि बानायनाय जायोमोन जेरै माने न' न' बां बानायनायावबो दंफां खुन्थियाफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जे मावनानै जानाय ऊम जे नांगोल बे नांगोलखौबो दंफांनिफ्रायनो दिहुननाय जायोमोन।
औ नोंथां औ
जेनेबा दं दंफां दंफांनिफ्रायनो बेफोरखौ माने दंफांखौ माने दंफांनि गुदिखौ दाननानै जेनेबा बेखौ माने दानै दानै दाननानै नांगोलनि महर होनाय जायोमोन आरो नोंथां दा आथिखालावबो एफा एनै बे फोर नांगोल ओ नांगोलखौ हाल एवनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे दंफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि मुवाफोर जों बानायनायखौबो जों नुनो मोनो नुनो मोनो जेरै दंफांनिफ्राय टेबोल ओ टेबोल आरो जिरायग्रा माने आरांगा ओ ओमफ्राय बेरेंसि आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां माने गोदोनि समाव खोरखि बेफोर बेफोरबायदि बानायनाय फोरखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जे न' बानायनाय समाव न'नि बाथाम थखथा बेफोरावबो बाहायनाय जायोमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जे बाख्रि बानायनाय बाख्रि बानायनाय बाख्रि बानायोब्ला बेखौ होथेनो थाखाय माने फारलानि गोनांथि जायो दा बेफार बेफोरबायदि फारलाखौ जों दंफांनिफ्रायनो हानानै दिहुननानै दंफांखौ बाहायनाय जायोमोन दा दंफाङानो बै समाव मानसिनि थांनानै थानायनि उद माने राहा लामाया राहा लामायाव गोबां माने दंफाङा हेफाजाब होबोदोंमोन आरो दासिमबो माने दंफाङा जोंनो सुबुं मा हारिनि थांनानै थनो गोबां हेफाजाब होबोगासिनो बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
जोङो माने दंफांफोरखौ जों गायनांगौ बेनि थाखायनो जों दंफांफोरखौ अननांगौ बांद्राय जों दंफांफोरखौ जों ओम दानफाय दुनफाय जों खालाम नो नाङा जों दंफांखौ जों हागौमानि जेसेबां हायो एसेबां माने गावनि खालि थानाय हा फोराव गायनांगौ उम बेबायदि आरो नोंथां दा नोंथाङा नोंथां दंफांजों मा मा बानायो आरो गोदोनिफ्राय माबाय गोदो मा गोदोनि ओमफ्राय दिनैसिम माबायदि दंफाङा जोंखौ हेफाजाब होखो नोंथाङा अननानै बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन नोंथां ओ दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो नायो बा जों नुबोनो हायो नोंथां माने जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा थानानै आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै मिथिंगानि बिखायावहाय सोनारनानै थांनानै थाबोनाय मोनसे हारि बे हारिया माने गोदोनिफ्रायनो गावनि जिउ खुंनाय राहायाव गावनि ओ उदैखौहाय जे बोथिसे दंफांखौ फोथांनानै ला लाखिबोनो थाखाय जोंनि बिफां लाइफां मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ दंफांफोरनिफ्रायनो जेनोखि मैहुर खालामनायाव बाहायनाय बैफोर मुवा बेसादफोर आगजुफोरखौ ओ बिथांमोना बरननानै माने बाहायबो दा आथिखालावबो गोबांथार दंफांनिफ्राय बानायनाय आगजुफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय उवाल उवालाबो मोनसे बाहायजाग्रा मोनसे आगजु जे आग जुजों जोङो माइफोरखौहाय जोङो माने सौग्लिनानै गोदोनि समावथ' बेबायदि माइ सौग्रा मेसिनफोर जों नुनो मोननाय जायामोन गोदोनि समाव बांसिना नो उवालावनो सौनानै माइफोरखौहाय बरननाय जायोन माइ गुन्दैफोर बरन जायोमोन दा उवालखौहाय माखासे माने दंफांफोरखौ माने दाननाय जायो जेरै साल दंफांफोर बेफोरबायदि दंफांफोरखौ बेफोरखौहाय माने वाल दाननाय जायो आरो बैफोर गोरा
औ
औ माने दंफांफोरखौ दानोबासो माने उवालफोरा जायनाखि सौवो बे सौनाय समाव माने गावा होननानै जोङो माने फोथायबोदों आरो दा बेजों लोगोसे जोङो नांगोलफोर खौ बुंनो हायो नांगालाबो गोदोनि समनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय मोनसे आगजु ओ बिनि अनगायैबो दंफांफोरनि बाहायनाय नाया जोंनि समाजाव गोबांथार जेरैहाय न' लुनाय ओ आरांगा बानायनाय बेबायदिनो माबेबा मोनसे ओ जेनेबा सखिफोर बानायनाय बेबायदिनो ब्रेन्स बानायनाय बेफोरबायदियाव माने बाहायनायफोर खौ जों नुबोनो मोनदों आरो ओ दा बुंनो थाङो ब्ला दंफांनि बाहायनाया आथिखालावबो माने गोबांथार जोङो माने नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो न' बानायनाय समावहाय गोबांथार दंफांनि गोनांथि जायो आरो दंफांखौनो जोङो गोबांथार महरफोराव होनानै जोङो दाननाय जायो गोदोनि समाव थ दंफांफोरखौहाय नो दंफांनिफ्रायनो दंफांखौ दाननानै माने बिनि सोरनिबा साव गारि होनाय सोरनिबा महर होनाय माबा मोनसे जुनारनि महर होनाय बेफोरबायदि माने खामानियावहाय जोङो दंफांफोरखौ माने बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा दंफांनि बाहायनाय दंफांनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबांथार बुंनो नांगोन मानोना जोङो जोंनि समाजाव गासिबो बो जोंनि बुहुमावनो थांनानै थानायाव बिफां लाइफांनि जोंनो गोबांथार गोनांथार मानो होनोबा जोंनो थांनानै थानाया जानाखि जों हां लाबाय थादों जायनाखि जोङो हांखौ हगारलाय बोलाय खालामबाय थादों जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि जायो बे अक्सिजेनखौ माने बिफां लाइफांफोरानो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ लानानै गावसोरनिफ्राय बे अक्सिजेनखौ हगारनानै माने जोंखौ थांनानै थानायाव गोबांथार मदद होबोदों आरो दा बिनि गेजेरजोंहाय बिफां लाइफांफोरखौ जोङो माने गोबांथार जोंनि थाखाय थांनानै थानायाव गोनांथार होननानै माने जों बुंनो हायो आरो दा जोङो बिनि थाखायनो दंफांफोरखौहाय जोङो गोबांथार गायनो नांगौ आथिखालावथ' जोङो दंफांफोरनि माखासे दंफांफोरखौहाय जोङो गोमालांनो नागिरनायखौ माने नुनो मोनो नुनो मोननो नागिरबाय माने गोबांथार हाग्रा बंग्राफोराव थांनानै बिफांफोरखौ दाननानै माने माखासे मुवा बेसादफोर आरो फालांगियाव बाहायनायखौ आथिखालाव जोङो बांसिनै नुनो मोनसै आरो दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो बैफोर हाग्रा बंग्रायाव जेनोखि खावनानै लायनायखौनो जों बुंनो नांगोन बेफोरबायदिखौ माने बन्द' खालामनायखौ जोङो माने होबथानांगोन बिदि खामानि मावनायखौ माने जोङो बन्द' खालामनो थाखाय माने खामानि मावनांगोन आरो जायनि थाखाय जोङो गोदोनि समावहाय दंफां लाइफां फोरनि गेजेरजोंनो जोङो हाग्रा ओनसोलाव मिथिंगा ओनसोलाव थांनानै थाबोनायावहाय जोङो गोबांथार मदद मोनबोदों आरो जोंनि नांगौखिनि जानाय जेनाखि बिफां लाइफांफोर दंफांफोर बैफोर दंफांफोरखौ जोङो एफा एनै बन जानो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय माने जोङो बैफोर ओनसोलफोराव थांनानै हाग्रा बंग्रायाव थांनानै माने एसे बिबांनिब्लाबो जोङो जेनेबा नांगौ खिनिखौ बुथुमनानै खामानियाव बाहायफैनो हायो आरो नोंहा दा बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो हाबावो नोंथाङा जे दहाय बुंनानै गालांखाबाय जेनेबा दंफां खुन्थिया बाहायनाय माबेबा मोनसे जेन'बा गिदिर गिदिर दारिमिनाव बाहायो गोदोनि समाव जेनेबा गिदिर गिदिर दारिमिनखौ अर फोजोंनो थाखाय जेनेबा अर सावनो थाखाय माबा मोनसे मुवा दिहुननो थाखाय जोङो दंफां लाइफांफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुबोनो मोनदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो दंफांनि बाहायनाया जेनेबा माखासे दालांफोर बानायनायाव जों बाहायनाय जायो। बेफोरबायदिनो दंफांनि बाहायनाया माने गोबांथार आरो दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिं दंफांफोरखौ माखासे माबा माबि बबेबा माबेबा बुस्थु बानायनायाव माने बाहायबावनाय जाबावो नामा
थारैनो बाहायनाय जायो नोंथां माने गोबां जेन'बा बेबायदिनो मा होनोखौ माने दंफांजों बानायनाय जेन'बा बेसेन गोसा मुवाफोर जेरै माने बानायनाय माने बेफोरावबो एफा एनै बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे उम बिफांफोरखौ माने बेबायदिनो आरांगाफोर मोजां मोजां महर होनायफ्राव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो मा होनो दा फालें जाय फालें माने उन्दुग्रा बिसिना होनना बुंङो दा बेफोराव माने मोजां महर होनो थाखाय माने दंफांफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां गोरा गोराफोर दंफां दं जेरै साल सिगुन दा बेफोरखौ माने माने माने बिल्डिंफ्राव खोरखिफ्राव माने होथेनाय भेन्टिलेसन होनाय मानाय बे बाहायनाय जायो आरोथ' दा आरो बेजों लोगोसे दंफांखौ माने जोंङो दानफानायल' नांङा आंनि मोनसिनि नांनाय मुवाखौ बानायहनो थाखाय थिन मानो होनबा जोंनो दंफाङा थांनानै थानायाव जोंनो माने अक्सिजेन होयो जाय अक्सिजेनखौ जों मानसि माहारि एबा सुबुं माहारियानो लायो। दा जों बेखायनो दंफांखौ गोबां दाननायनि सोलाय जों गायनांगौ जोंङो बुंनाय बाथ्रा दं फांसे बिफां फांसे दंफां दानफायोब्ला माने फांसे बिफां गायनांगौ जों बेफोरखौ बाहायनो नांगौ आरो आरो बेजोंनो लोगोसे जों माने जोंना बा जुन मोनसे वर्ल्ड इनभाररमेन्ट दे माने मुलुगनां आबाहावा सान बेखौ फालिनाय जायो बे समावनो माने गोबां मानसिफोरानो बिफां गायो। दा बेबायदि माने सप्लायबो गारनानै थानांगोन सानखौल' जों लेंनो नांङा मानोना जों सुबुं माहारिनि थाखाय जों माने दंफांखौनो नांगौ होननानै सानो आरो दा गोबां माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बांसिनै हाग्रा हाग्रा फोजोबस्रांनाय एबा दंफां दानस्रांनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरखौ जों खम खालामनांगौ मानोना मानसिया माने माने जों दंफांखौ बांद्राय दानफायनो नांङा। मानोना दंफां दानफायोब्ला जोंनि इया जोंनि इयुनाव जोंनो माने भुगिनांगोन बेखायनो जों दंफां दानफेरनायखौ जों खम खालामनांगौ आरोखि दा नोंथां जोंहाबो समाबो
जा समा माने बारा गैला नोंथां माने जोंङो सम मोनबा माब्लाबा मोजां रायजलाय फिनजासिगोन नामा नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा जोंङो दोनथ'लायनोसै
गोजोन औ औ नोंथां जागोन दे
औ दे